खोनादों ना? औ खोनादों
औ औ खोनादों नोंथां।
जोङो दा दख'नानि बारै रायलायनो नामा?
औ-औ-औ-औ हागोन नोंथां।
औ नोंथा नोंथाङा दखाननि बार दखननि बागै माबाफोर खोन्था नो हागोन मोनथिनायफोरखौ?
औ औ हागोन नोंथां।
खोनादोंना नोंथांङा?
औ
दे खोन्थानायसाय हायो
ओ दा जोङो दख'ना होनोब्ला जोंनिया गोदोनि समाव गोबाङानो गासैबो न'खर न'खर दायोमोन। नङा होमबा नोंथां?
औ औ दायोमोन।
दानि आजिखालिनि समावथ' जोंनिया दख'ना दानायखौ गोबांखौनो खम नुनो मोन दों। नङा होमबा नोंथां? दा गोदोनि समाव गो बाङानो दायोमोन आरो दानि समाव ओ गोबाङानो बायनानै गानो एबा मेचिनाव दानायखौ नुनो मोनो। जोंनिया आरो दा नों थाङा बुंदों दख'नानि एसे फोरमायनो दा दखनाखौथ जोंनिया दानोबा आंबो बा मोजाङै बारा मिथिया आरो जोंहानिया न'आवबो दानाय जाया। आरो दा दखनाखौ एसे मिनथिनायाव आं मिथिनायाव दखनाखौ बे खुन्दुंखौ ओ जोंनिया दखानाव बायनानै लायनायखौ लायग्रोनायखौ नुनो मोनो आरो दा बे दखानाव बायनानै लायनाय दु खुन्दुंखौ न'आव जेरै दा जोंनिया ओंखाम सङो। नङा होमबा नोंथां? दा बिदिनो ओंखामखौ संनानै दैखौ औ एसे बारा होनानै ओंखामखौ ओह एसे गेफे बानायनांगौ आरो दा बेखौ औ औ खुन्दुंखौ ओ बेयाव सोमग्रोनानै लानाय जायो आरो एथ'बांबो सान्दुं आरो अखा इदि हानायाव फोराननो नाङा आरो बेखौ नङाब्ला बा बे खुन्दुं आ एसे गोरा ख्रा ख्रा जायो आरो।
ओउ।
आरो दा बेखौ नोङो फोरान। फोरान्नानै नोङो एसे जा जों दे खानाय खानो नङा होमबा खानजंजों बेजों खाननांगौ आरो जाहाथे जोंनिया जि दानायाव
ओउ जेथो जाया आरो।
थो जायिनि थाखाय दा बेफोरखौ एसे मिथिनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो ओ जोंनिया सोंनानै लाग्रोयो नङा होमबा जों द दखना दानो थाखाय सिगाङाव दा बेफोरखौ सों खांनायनि उनाव जोंनिया दख'नाखौ साल खुन्थायाव लाबोनानै जोंनिया दानाय जायो दा बेखौ बेखिनिसिाव आंबो एसे मिन्थिगौ आरो दा बेनिफ्राय 'थ आंबो मोजाङै मिथि फ्ला आजिखालि गोबां दखनाया गोबां दखना माने मेसिनाव ह मेसिनाव धानाय खौ नुनो मोनो आरो दख'नायाथ' गोबां रोखोमनि थायो औ गोबां रोखोमनि थानाय जायो नङा होमबा नों थां दा आंनि मिथिनायाव आङो दे ओ कस-कलसुथा खुन्दुंनि दख'नाखौ नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय पलिस्टारनिखौ नुनो मोनदों खोथा खुन्दुंनि
औ बेखौथ' आं खोनाफेराखै नोंथां
औ बेखौ औ बेखौ आंबो इसे खोना नायस नालाय आंबो मोजां मोन
औ बे द'खनाया दा औ गोदानसो खोमा बे।
ओ ओ आरो एसे दाथ' गोबां रोखोमनि दानायखौ नुनो मोनो, आरो आजिखालिथ' गोबां दं द'खनाया गोबां माबायाव ओ गोबां नामाव,
औ गुबुन गुबुन गुबुन नाव
औ आजि खालिथ' गोबां ओंखारबाय ब्रे नि दख'ना नोंथाङा एसे, मिथिगौ नामा गो दानि ओंखारनाय दख'नाफोरखौ
औ आंथ' एसेबांथ' आङो ओरैनो मोननैसो खोनन्थानो हागोन आरो ना, जेरै बे बिबार ब्रेन्ड होननाय दङ मोनसे जोंनिया। ओनिफ्राय बे एपेन एफ क्लटिं दं मोनसे,
औ।
निफ्राय बे मा होनो बेखौ बसुमतारी ना मा होनो, बेफोर बायदिबो दङ मोनसे बेनिफ्रा ओमफ्राय आरो एसेबांथ' मिथिला मिथिनाया, बेफोरखौनो मिथिगौ आरो जोंनियाव बेनो एसे मुंदांखा दख'ना जानानै, दङ जोंनियाव दासान्दि बेयो,
जोंनियाव औ औ दा आं आं दा नों नोंथाङा जे खोन्थादों बेख खौ आंबो मिथिगौ दा ओ दा मोनसे, दङ लफाय सानसालि बेखौ नोंथाङा मिथिगौ,
औ लफायखौ मिथिगौ मिथिनाया,
थ' मुंदांखा नङा होनोमबा नोंथां?
औ ल'फायाव औ
गोबां ओंखारबावबाय सान बिबार दखना खना
औ बेखौथ' खोनाफेराखै सानबिबार
बसुमतारि दख'नाखौथ' नोंथाङानो बुंखाबाय आरो गोबां दखना दंबावो दाथ गोसोआवबो फैयासै नङा होमबा नोंथां
औ जोंनियाथ' बेनो बर'फोरनि गुबै दख'नायाथ' बेनो बिदनानो जाहैबाय
औ औ दा।
न आरो माथा बेफोर हरनो आरो जोंनिया
औ औ आरो लोगोसे लरेक्सबो नङा होमबा नोंथां लरेक्सखौबोथ' जोंनिया गानो गरम बोथोराव एथ'
गानो औ औ गोजां बोथोराव गोजां जायो आरो बेयो गरम बोथोराव आरो। आरो गुदुं गुदुं जायो नालाय बे गानजाया माने बौनो नागिरो आरो बेरख'नाया
औ औ औ।
जोंनि ओनसोलाव एसे न'खरफा' औ नोंथां। दे बुं
औ दे बुं नोंथां। ओ दाथ' जेनेबा ओ। औ। औ दे नोंथां बुं।
बे जोंनि नखराव ओनसोलाव आरोना माने नखरनखर एसे गंफा गंनै बिदि इसा नुनाय जायो आरो जोंनियाव जोंनि ओनसोलाव माने दाबो बाहायो आरो।
औ।
जोंनिया न'खर। न'खरफोराव आइजो। फोरा बेफोरखौनो दानाय मे सोरबा खायफाया फानो सोरबा खाय बेफोरजों टाइम पास खालामो आरोना जोंनियाव
औ।
एसे नुनो मोननो थाङो आरो गोदोनि बायदियाव। औ।
औ दा नोंथाङा दानि दख'ना जिथु गोदान गोदान ओंखारदों नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां।
दा दानि गोदान गोदान ओंखारनायखौ गाननो मोजां मोनो ना बे दानि जोंनि ओ जिथु जोंनि ल खेल होनना बुङोबा मायदि द खना बिदन दख'ना बेफोरखौ गानना मो जां मोनो नोंथाङा?
आंथ' बांसिन बुंनो थाङोबा माथा माथाखौ बांसिन मोजां मोनो आरोना। माथाम माने बिदननानो नो ङा होनबा दालाय।
औ औ।
अ बेखौ बांसिन मोजां मोनो आरो
औ। आरो जोंनियाथ' बहु
पात दखना
औ औ।
जोंनिया?
औ औ दङ नोंथां।
अ बेखौ बेखौबो मोजां मोनो औ बेखौ मोजां मोनो।
औ।
नोंथाङालाय माबायदि माबायदि दख'नाखौ गाननानै मोजां मोनो?
आंनिया बो दा नोंथाङा बुंदों माथाखौनो बि दन होननाय बुङोब्ला ओ दा बे बिदनखौनो गानना मोजां मोनो आरो आंबो। मानो होनबा जोङो दा बिद'ना जोंना गानोबा मो जांङै मोजां ग्रोब थायो नङा होमबा नोंथां। दा बेखौ नो बांसिन मोजां मोनो आरो आरो दाना जोंनियाथ' बे गोमो दख'ना बिदखौ जोंनिया बांसिनानो जोंनिया बैसाग फागुआव गानजोबखायो नङा होनबा नों
औ औ औ गानो औ
फालिर फालिनायाव जोंना गान माबानाय जायो। दा बेखायनो जोंनिया आङो। आंनि साननाय बायदिब्ला गोजा गोजा ब्लाउसजों आरो दख'ना गोमोजों आरो गोजा फारस्रा जोमनायजों आं माने
समायसिनो आरो औ समायनाया बेरखाङो आरो जोंनि
औ-औ गोबां देरो नालाय ओंखायनो बेखौ मोजांसिन मोनो। आरो गाननो
औ
दा नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा दख'ना औ-औ दखनानि बागै एसे
बिसिनो बे नोंथाङा दहाय खोथादों नालाय बेखौ माइदि होननानै बुंनाय जायो होननानै बेखौनो आंबो मोन थिगौ आरो जोंनियाव जोंनियावबो बिदिनो खालामो माने ओंखामाव बि दि संनानै फोराननानै माइदि होनानै सोंनानै नो खनो आरो नो खननानै बिदिनो नो खननाया जाबाथाय दानाय जायो आरो
औ।
बेयावहाय सोरबा आगर एरनोबा एरदेरसिगोन। सोरबा एराबा ओरैनो गाव गोजानो दालांनाय बिदिबो थायो।
उन उम उम
बेदिनो खालामनाय जायो जोंनियावबो एखेयानो
औ
नोंथांमोननि थिं ओजोंहाय इसान दानाय फोरा दङना दं गैला नोंसानि दखना दानाय
दा जोंनि ओनसोलाव दा बुंनो थाङोबा एसे खमखौ दानाय नुनो मोनो। गासिबो माने मेचिनाव दानायखौ नुनो मोनबाय नालाय जोंनिया दा जोंनि ओनसोलाव एसे बिदि इसान दानायखौ खम नुनो मोनसै आरो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावलाय माबायदि इसान दानाया गो दोनि बायदिनो दं ना दा एसे खमायलांबाय?
जो बहुद खमायबाय आरोना थेवबो माने एसे एसे दंबावो आरो आरो जोंनियाव माने इसान होननाय या मि मिथियै नङा आरो जोंनियाव दाबो मोनथियो आरो जोंखौ बोरै हानाय जायो बे बेखौ मिथिग फारि
औ औ गोदोनि जेनेबा जोंनि ओ जोंनिनो बिमा फिफा बिदि आइजोफोरनाव जोंनिनो जेनेबा बिमा बिमा आइजोफोरनाव सोंबा जों मिथियो मारै दायो आरो दा जोंफोरनि टाइमावथ आरो जों दानोबो मोनफेराखै नालाय मिथिनाय जाला खायसेया आरो खायसेया मिथियो
उम
औ
एसे आरो नखर मिथिनानै मोनो
औ
खोनदा नोंथां?
दा नै स समाबो जाबाय नों-नोंथां दा इ औ
औ औ सोंहरबानो जाबाय
औ दा रायलायै रायलायै समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे जागोन नोंथां